हेलौ नोंथां औ खोनादोंना औ नोंथां आं नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
आं नै जिरायगासिनो दं।
औ। दा आं नोंथांजों एसे क्रिकेट खेलानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन
औ जागोन नों
औ औ दा जोंथ' गासिबो मिथिखागौ दे क्रिकेट खेलाया मोनसे मुंदांखा खेला नङा होमबा
उम नंगौ नोंथां
खौ जेरै गाहाय मोननैसो नेमखान्थि हो लानानै गेलेनाय जायो जेरै मोनसे हानजायाव सा जिसे जोन थायो आरो न' ओमफायो बेखौ मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाय जायो।
औ।
औ दा जों मिथिनाय बादिब्ला क्रिकेटखौ क्रिकेट खेलाखौ गिबिसिनाव इंलेण्ड हादराव गेलेनाय जादोंमोन आरो।
औ।
दा गिबियाव इंलेण्ड हादराव गेलेजेनदोंमोन नाथाय दा बे खेलाया जोंनि मुलुगनाङै जोबोद मुंदांखा जाबाय आरो। दा ज जेरै जों बुंनो थाङोबा भारत हादरावबो गोबां मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दं। औ बेबायदिनो अस्ट्रेलिया, इंलेण्ड, पाकिस्तान, साउथ आफ्रिका बेफोर हादराव बो गोबां मुंदांखा आरो बे क्रिकेट खेलाया औ दा नोंथाङा बिदिनो सानैसो मुंदांखा गेलेगिरिफो फोरनि मुं मिथिगौ नामा?
उम मिनथिनाया मिनथिगौ जेरै जों मिथियो इण्डियानि प्लेयार होनना रहित सार्मा, बिराट कलि, एम एस धनि बिसोर मुंदांखा गेलेगिरि।
दा बावैसो जोंनि आइ पि एल आव मुंदांखा जानाय सानैसो गेलेगिरिफोर दं जेरै बैभब सुरिया बोनसि होननाय औ बि थांआबो बे बाराव नै देग्लायनि नैजि रोजा नैजिद' मायथाइनि आइ पि एल आव गोब बां रान खालामनो हादों दा जों आरो जों नुनायाव जेरै सनजु सेमसन होननाय जाय बिथाङा सि एस केटिम निफ्राय ओ बिथाङाबो गोबां मोजां गेलेदोंमोन बे बा राव नाथाय बे बाराव बि सि एसकेया देरहानो हादिया आरो आइ पि एल आव
औ
दा मोननैसो नेमखान्थिफोर बुंनो नागिरदोंमोन आं नोंथां
औ बुंनो हागोन
जेरै जोंथ' मिथिखागौ मोनसे हानजायाव सा जिसेजोन थायो। आरो बेखौ मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाय जायो जेराव मोनसे हानजाया जुदि बुयोब्ला मोनसे हानजाया बलखौ खुबैयो आरो आरो खुबैग्रा हानजायाव जेरै सासेया खुबैबाय आरो सा जि जोना बे बलखौ बेंनांगौ आरो बेफोरबायदि औ आरो जायबा हानजाया बलखौ बुगोन बिसोरो गोबां रानख खालामनो नाजागोन गिबियाव औ आरो जायबा खुबैग्रा बिथांमोना बै बुग्रा बिथांखौ आउट खालामनो नाजागोन आरो औ औ आरो जों दा नुनाय बादिब्ला बे क्रिकेट खेलाखौ मोनसे सोरगिदिं बेंखननाय फिल्डआव गेलेनाय जायो औ आरो जेराव मसेयाव माने गेजेराव बे गेलेग्रा फोथारनि गेजेराव माजायाव नैजिनै इयार्द बा दजिद' फुटनि मोनसे आयर दब्लाय थायो आरो जों जायखौ पिट्स होनना बुंनाय जायो
औ
आरो दा नोंथाङा बेबायदि मोननैसो बुंन हागोन नामा जे बोरै बोरै बादिब्ला जोङो क्रिकेट खेलायाव रान बानायनो हायो बेफोरबायदिखौ
औ बे जों मिथिगौ जे जे बाउण्डारि मोनसे थायो ज गेलेनायनि बेयाव नों जेब्ला गाहायै नों जेब्ला बुना हरगोन अब्ला बे जेनेबा बाउणडारिखौ बारो अब्ला नों फर रान मोनगोन ब्रै रानखौ मोनगोन नोङो आरो जेब्ला नों गोजौनिफ्राय बुनानै जेब्ला बेयो बाउण्डारि बारो अब्ला नों सिक्स रानखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा बिदि सोलायनानै जे रान लानो हायो बे सोलायनायाव सासेनिफ्राय ओरै थांनायाव नोङो रानखौ मोनसे मोननो हायो
औ औ औ
आरो बेबायदिनो गोबां नेमखान्थिफोर दं जेरै बलफोरखौ जेनेबा खुबैनाया माबाबो जायो मा होनो बाहेरथिं साइदफोरथिं थाङोनां औ
दे बे पिट सिमानि बाहेरखै थांब्ला बेखौ वाइट बुङो औ आरो बे वाइडआव से रान खरि मोननो हायो आरो। आरो जेरै खुबैग्रा बिथां। नियावबो मोनसे सिमा थायो बे खुबैग्रा बिथाङा जुदि बे। सिमाखौ बारनानै खुबैयोब्ला। होमबाना बेखौ न' बल हमनाय जायो आरो आरो। बे नबलावबो से रान मोननाय जायो।
औ जेब्ला स्टामाव नाङो अब्ला आउट जायो।
औ औ औ दा औ बेबादिनो। गोबां नेम खान्थिफोर दं जेरै गेलेग्रा बा बुग्रा बि। बिथाङा आउट जायो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंलायसै मोननैसो। जेरै जों माबादि माबादिब्ला बे बिथांखौ आउट खालामनो हायो।
बेबायदिनो जों जेब्ला खुबैग्राया थागोन सासे ओमफ्राय बेबायदिनो। नों खुबैबोला जेब्ला नों। सिटामाव स्टाम थायो बे सि्टामाव नों फोनांनो हायोब्ला अब्ला नोङो। बे आउट जायो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो आरो नों सिटामाव हमालासिनो डाइरेक्ट बुनायाव। हमजाबाबो बेलेग फिल्डिं थानायाव हमजाबाबो नों आउट जागोन आरो।
औ औ नंगौ नंगौ। दा आरो जेरै एल ल्बि एल बि दडाब्लिउ बुंनाय जायो। बेखौ दे जेरै जाय खुबैग्रा बिथाङा जुदि। बेटआव फोनांहो बा बेटआव नांबाबबो जुदि बे स्टाम सिदा। थांनानै जे गाव बुग्रा बि। बिथाङा जा गार्ड गानगोन बे गार्डआव नांब्लाबो बियो आउट जायो आरो।
औ।
औ दा बे खेलायाव। ओ रोखोम थायो नङा होमबा जेरै जों नुनो मोनदों वान दे मेटस। बुंनाय जायो वान दे इन्टारनेसनेल बा टिथ। टि तुयेन टि जायखौ जों तुयेनटि तुयेनटि बुंनाय जायो आरो। आरो मोनसे दं औ मोनसे दं टेस्ट क्रिकेट बुंनाय जायो।
इण्डियानि प्रिमियार लिग थागोन। ओमफ्राय आरो नोंथाङा आरो बिबायदिनो इन्टारनेसनेल क्रिकेटबो जायो।
औ औ। औ दा जेरै। जेरै बे नेम खान्थिफोर दं मोननैसो जेराव। टेस्ट क्रिकेटाव जोङो मिथिनाय बादिब्ला बे खेलाखौ सानबा हालागै गेलेनाय जायो। आरो।
औ।
औ आरो जेरै वान दे इन्टारनेसनेलाव। मोनसे हानजायाव गासै बाजि बाजि अभार लानानै बे बलखौ गेलेनाय जायो। औ औ। आरो जोंनि दा टुइन्टि टुइन्टि नङा होमब्लाे टि टुइन्टि बुंनाय जायो। बे अभाराव बेयाव गासै नैजि अ। अभार जायो आरो जायखौ जों सेजौ नैजि बल जायो। औ दा। थ' नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौना मोनसे अभाराव बेसेबां बल थायो।
औ। सिक्सा माबा सिक्सा बल थायो दा।
औ औ मोनसे अभाराव द'था बल थायो। औ औ दा जोङो। नोंथाङा बेबादिनो क्रिकेट खेलाफोर नायनो नाया?
आंथ' इसिबां नायनाय जाया अब्लाबो आं मानसिफोरनि बुंनायजों खोनायो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ
सिगांफोराव माने गामिफोराव गेलेदों बेफोरबायादिनो मिथिलांदों आरो
गामिफोराव गोदो गोदाय उन्दै सम समफोरावबो जों गोबां गेलेयोमोन औ दा दाबो जोंनि थिं गोबां गेलेयो जोंबो दाबो गेलेयो गेजेर गेजेर जेरै सेंग्राफोरा मालाबा फोर जुदि जोंनि गेलेग्रा गामिनि गेलेग्रा फोथारफोराव ज' जायोब्ला जों बेयाव गेलेफानाय जायो आरो
औ नोंथाङा बुंनो हागोनना नोंनि जे इण्डिया टिमाव नोंनि फेभरेट प्लेयारा माने नों मोजां मोननाय प्लेयार
औ औ दा आंनि बयनिख्रुइ मोजांसिन मोननाय प्लेयारा जेरै जोंनि इण्डियानि आर सि बि टिमाव दं आरो। जेरै जायखौ जों गासिबो मिथिखागौ जानांगौ बेखौ बिराट कलिखौ औ दा आइ पि एलआथ' नै दाखाबलिसो जानानै थांखाबाय नङा होमबा नोंथां? जेराव जोङो जेराव आर सि बि टिमा देरहादोंमोन। जेखौ जों राजस्थान सरि सरि मा बुङो बेखौ रयेल चेलेन्जार्स अफ बेंगालुरु नङा होमबा नोंथां औ औ दा बेबादिनो जोंनि आइ पि एल आ भारत हादराव नैरोजा दाइननिफ्राय गेलेनाय जा जादोंमोन‌ आरो जेराव गिबिसिनाव देरहानाय हानजाया जाबाय आर आर जायखौ राजस्थान रयेल्स होनना मिथियो जोङो।
औ
बेनि उनाव नैरोजा दाइननि उनाव नैरोजा गुआव ओ मोनसे दिकेन सारजार्स होननाय टिम दंमोन जायखौ दिसि दाथ' दिसिखौ जों दिल्ली केपिटेल होनो मिथिगौ नाथाय नै रोजा जा दाइननिफ्रायनो मोनसे दिसि मुंनि जायखौ दिडकन चारजार्स होननाय मोनसे हानजा दंमोन आरो। क्रिकेट हानजा बेयो नैरोजा गुवालागै गेलेदों। नैरोजा जिनैहालागै गेलेदोंमोन आरो बिथांमोना नाथाय बिसोरो नैरोजा गुआव आइ पि एल खेलाखौ देरहानो हादोंमोन। औ दा बेबादिनो जानो हागौ माबाफोर फाइनानसियेल प्रब्लेमफोरनि थाखाय बिसोरो बे खेलाखौ नागारनांगौ जानोबो हानाय औ। दा बेबादिनो नैरोजा जि मायथाइयाव जेरै सि एसके जेरै चेन्नाइ सुपार किंस होनना मिथिनाय जागौ। जाय हानजायाव जोंनि एम एस धनि बिथाङा दंमोन औ बे हानजाया देरहादोंमोन आरो आरो नैरोजा जिनि जिसे बे मोननै मायथाइावबो बिसोर हानजानो देरहादोंमोन सि एस केआ औ आरो जिसेनि उनाव नैरोजा जिनै मायथाइ थायाव जेरै के के आर टि ओ हानजाया देरहादोंमोन जाय खौ जों ओ कलकाता नाइट राइडार्स होनना मिथिनाय जायो।
औ
औ आरो नै रोजा जिथाम मायथाइयाव एम आइ हानजाया देरहादोंमोन जाय खौ जों मुम्बाइ इण्डियानस होनना मिथिगौ। औ आरो नै रोजा जिब्रै मायथाइाव आरोबाव के के आर आनो देरहाफिनदोंमोन। आरो जिबायाव आरो आरोबाव फिन खेबसे एम आइ आ देरहाफिनदोंमोन आरो। आरो जिद' मायथाइयाव जेरै एस आर ओइच मुंनि मोनसे हानजाया देरहादोंमोन‌ जायखौ जों सानराइस हायद्राबाद होनना मिथियो। सान राइजार्स हायद्राबाद बिसोर हानजाया देरहादोंमोन। आरो नैरोजा जिस्नि माइथायाव फिन खेबसे एम आइ आनो देरहाफिनदोंमोन।
औ औ।
आरो नैरोजा जिदाइन मायथाइयाव। आरोबाव सि एस के आ फिन खेबसेबाव देरहााफिनदोंमोन। आरो जिगुनै। मायथाइयाव नै रोजा जिगु मायथाइयाव आरो फिन खेबसे एम आइ आरो नै रोजा रोजा नैजियावबो एम आइ आरो नैरोजा नैजिसे मायथाइयाव फिन खेबसे सि एस केे आरो नैरोजा नैजिनै मायथाइयाव जिटि जायखौ गुजरात टाइटानस होनना। बुंनाय जायो आरो बि बिसोर देरहादोंमोन आरो नैरोजा नैजिथाम मायथाइयाव फन खेबसे। बे खेबाव सि एस केे देरहादोंमोन आरो जों मिथिनाय बादिब्ला। एम एस धनिया बिनि उनाव गेलेयाखै होनना मिथिनाय जादों आरो। बे आइ पि एल खेलाखौ आरो नैरोजा जा नैजिब्रै मायथाइयाव फिन खेबसेबाव के के आर आ देरहा फिनबावदोंमोन। आरो नैरोजा नै रोजा नैजिबा आरो नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव नै दाखालिसो जालांनायाव बिसोरो आर सि बिया देरहादोंमोन आरो। बे खेबाव बिसोरनिया नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव गिबिसिन देरहादोंमोन आरो। जेरै आर सि बिआ औ ओमफ्राय